हो अ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन गाहाम हामलायथि जासि हरबाय। दा नोंथांङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
औ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथां खौ हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन नामा आंनो दसे सम? औ नोंथां आं बिदिब्ला जागायनस सिनामा
औ दे जागायना
बेवहाय जों खारैखौहाय माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
अ आदसा हागोन दे। हागोन। ओ खारैखौथ दा जोंनिथिंजाय जों ओरैबायदि बानायो आरो खारैखौ बेयाव माने थालिर दंफां
औ औ नोंथां औ आइथिया थालिर हो
औ आथिया थालिर जे होनना बुङो बे आथिया थालिरखौहाय दानफायनानै फिसा फिसा फिसा सिनखावनानैहाय बेखौ सानदुङाव फोराननाय जायो आरो। बेनिफ्राय सानदुङाव फोरानना औ औ बिदि फिसा जिरनानै
औ आरो बिनि मादाखौबो जों जाव खुनानै
औ औ बेखौबो फिसा औ औ फिसा फिसा फिसा बेखौ दानफ्लेनानै सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो इनिफ्राय जेब्लानाखि बियो रानगोन अब्ला बिखौ सावनाय जायो। सावनानै ओ गुन्दै खालामनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
जेब्ला बे गुन्दै जागोन अब्ला बेखौ दै एसे सारस्रि सारस्रि खालामनानै बेखौ माने औ गथा गथ था खालामनानै दोननाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौनो सरनानै खारै महरै मोननाय जायो। आरो आइटिया थालिरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दङ जेरै ओ मुदुमफुल बि फां मुदुमफुल बिफांफोराबो सावोब्ला बेफोरबो गोबाब ओंखारो
औ नोंदां आं दिनैसो खोनादों नोंथांनि नोंथांनि खुगानिफ्राय मोदोमफुलनि फाय
औ औ मुदुमफुल दंफांनिफ्राय औ हागोन मुदुमफुल दंफांखौ जोङो दानफायग्रोबाय एनिफाय दानफायनानै बे-' बेखौबो फिसा फिसा फिसा फिसा बेखौ माने ओ जिरनाय जायो आरो फिसा फिसा बेखौ सिंखाव दोननांगौ
औ बेनि माने नोंथाङा बिदि दालायखौ ना मा दालायखौ ना बिनि?
बिनि दंफांखौनो दालायखौ नङा बिफांखौनो दानफायनानै बे बिफांखौ फिसा फिसा सिनखावनानै फोराननाय जायो माने जेब्लासिम माने थाब रानगोन बे थाब रानजासिम बेखौ फिसा फिसायै सिंखावनानै फोराननाय जायो आरो ओमफ्राय फोराननानै जेब्ला बियो मोजां मोजां रानगोन अब्ला बेखौ सावना नैहाय बेबायदिनो गुन्दै खालामनाय जायो आरो
औ औ
फाय दै सारस्रिनानै बेखौ खौबो ओ सिथुमनानै बे दोननाय जायो आरो आरो बेबो मोनसे मोजां खारै महर जों मोननो हायो आरो बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो आरोबाव मोननो हायो मोजां मोनसे खारै आरोबाव नारेंखल नारेंखलनि जिथुनिखि फिथाइ बे फिथाइनि बिगुरखौबो दाननानै फोराननानै सावनानै बेनिफ्रायबो जोङो मोजां खारैखौ मोननो हायो आरो बेबायदि आरो दा जोंनिथिंजाय बे मोनथामनिफ्राय थारिख खौ बानायनाय
औ जोंनिसाय बिदि बेसरनिफ्रायबो बानायो नोंथां जेरै जोङो बेसरखौ मारानाय ना मारानाखांनानै बिदि देनथा मोनोना देन्थानिफ्रायबो बिदि बिदि माने सावनानै माने बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिल' नङा आरो जोंनि जा बे थाइगिर होनना बुङो ना जाय औ दा थाइगिर फिथाइनिफ्रायबो बिदि जोङो थाइगिरखौ माने जेनबा सिंखावनानै बिदिनो जेनेबा एसे रानद'ब माने फोरानो आरो ना फोराननानै जों बिदिनो सावो आरो सावनानै बेनिफ्रायनो जों बानायनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि बिदि नालेंखरनिफ्रायबो बानायनाय जायो नंगौ नोंथां जोंनि जाबो नालेंखरनिफ्रायबो बानायनाय जायो बिदिनो आ आ बिदिनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जेनबा खारदैजों जाना गोथाव मोनो नोंथां
ओ आङो जेरै ओ अनला ओंख्रि
औ नों
अनला ओंख्रि याव जों खारै होनानै जायो आरो मोनसेया जाहैबाय सबाय ओंख्रि सबायावबो खारै होनानै बानायनो जायो खारै होयोब्ला सबाया बे जे थाबनो गेब्लेयो औ आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नारजि नारजियावबो खारै होनानै माने नार्ज जि दोलो बे होननानै बुङो बेखौ संनाय जायो आरो मानो होनबा खारै होनाय लोगो लोगोे नारजिनि जिथुनाखि बिगाब बियो थाब दिनो गेब्लेयो आ
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा औ औ नोंथां नोंथाङा माने बिदि नारजिजों अमाजों मालाबाफोर संफेरबाय नामा नोंथां
आङो संफेराखै संनायालाय
औ मोनजादोसो आरोना आंबो बिदिनो मोनजादोंसो नाथाय बिदि संफेराखै आरो दिनैसिम बिदि आं नायफेरनाबो लाफेराखै आइया संबाबो माने न'खराव
ओ जेनाबो न'खराव आइ मो आइया सङो आङो मोनजादोंसो आरो खिन्थु माबायदि सङो आंहा बिनि सायाव बारा एसेबां माने आइडियाबो गैया आरो गैनायालाय बिदि औ दा
औ
आरोबाव बेनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथाङा एसे
औ बिदिखौथ' नोंथाङा जेरै बुंबाय जोंनो जेरै अनला संनायावबो एसे खारैखौ नांगौ जायो
औ
औ औ
नाजों जायोमोन ना जोङो बे खारै लाइला खारदैखौनो हेल' हेल'